हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओ आङो ओरैनो दङ।
औ आंनो नोंथाजों मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन बर'फोरनि अमा बेदर जानाय हुदा बेनि बागै सावरायनो हागोन ना?
अ सावरायजागोन दे।
औ। अमा बेदराथ' जोंनि मोनसे। बर'नि मख'जाथाव खाजा एबा बेदरनि जोङो। अ अमाअमा बेदर गैबा जोङो बर'फ्रा। आस'खान्दा होननाय बादि जायो। अमा बेदरखौ जोङो हाबाफोरावबो बाहायनाय। नुनो मोनो अमा बेदरा मोनसे। गोथाव एबा। गोथाव खाजा आरो बेखौ जोङो। गोबां बेसादजों जानायखौ नुनो मोनो जेरै अमा बेदरखौ मैथाजों जानाय नुनो मोनो आरो अनलाजों सबाय, जों ओमफ्राय बिदिनो गोबां खेरादाफिनि, बेफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेदरखौ जोङो। हांनानैबो जायो सावनानैबो जायो। बिदिनो गोबां रोखोमै जायो आरो आं नों फांनैसो अमा बेदर आरो अनलानि संनायनि बागैसो होनलांनो सानबाय
औ
गिबियाव अमा बेदरखौ, सुनानै लानानै आरो माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै उवालाव, देनाय जायो देखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गुन्दै महर लागोन देखांनायनि उनाव अनलाखौ अब्ला सारायखौ। अदाबाव जानसिगोन जाननानै थाव सेरसिगोन सेरखांनायनि उनाव, आरो अमा बेदरखौ होनानै, एवसिगोन एवनानै सा संख्रि जेरै मस बानलु हालदै बेफोर खौ होनानै एवहै एवखांनायनि उनाव, जेब्ला बियो मोननायनि महर जागोन अब्ला बेयाव दै होनानै, दै होखांनायनि उनाव, अनला एबा अन गुन्दैखौ दै लागायनानै, बा दैेख्ला गैयालासेनो बेयाव होयो होखांनायनि उनाव जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौगोन अब्ला बिनि बियो जाथावना जानायनि उनाव बेखौ मोननायनि महर मोनलायखौ उनाव जानाय जासिगोन
औ
आरो अमा बेदरखौ जोङो आथिखालाव आसारबो बानायनाय नुनो मोनो आरो आरो गोबां बिदिनो अमा बेदरखौ जोङो बर'फोरा दोन गोबां बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेदर बेफोर जोङो मेवाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो मेवा गोखै आरो बिदिनो गोबां जानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन ना
औ औ औ हागोन थारैनो अमा बेदरखौथ' जों गोबां गोबां मैगंजोंनो संनानै जायो नखाबो मावखायो जिथु अनलाजोंबो जाजायो अमा आरो नारजि अमा आरो सबायजोंबो जों जानो हायो लोगोसेनो जों थास' बिबार थास' बेफोरजोंबो जों अनलाखौ जानो हायो लोगोसे अमाखौ जानो हायो लोगोसेनो सावनानै हांनानैबो जानो हायो बेबायदिनो अमाखौ बेखौ जों आसारबो जायो बेबायदिनो बिसोरनिनो मोनसे अमा खाजि एबा अमा बिथै बिनि संनाय आदबनि सो मोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों
औ
अमा खाजि संनो थाखाय जों गिबियाव मोदोम मेजेम बिखा बिबु बेफोर बेफोर बेदरनि बाहागोफोरखौहाय मोजाङै सुनानै थियारि खालामना लानांगौ बेनि उनाव बिथैखौ गुबुन आइजेंआवबो बुथुमनानै जोथोनै दोननो नांगौ बेनि उनावहाय एवगोन आइजेंआवहाय मोजाङै सुनानै अरदाबाव अर फोजोंना जाननानै जों आइजें लानांगौ बेनि उनाव सारायावहाय थाव सेरना अमा बेदरखौ होनो नांगौ। एवनांगौ बेबादिनो संख्रि फानलु हालदै म स्ला दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होनानै मोजाङै एवथाबनानै दै होनानै संनांगौ जेब्ला अमा बेदरा मोननानै दैया राननो लागै हमो थिग बे समाव बुथुमनानै लाखानाय बिदैखौ होनानै एवफानो नांगौ दै रानजासे औ बिनि उनावहाय बे रोखोम बेनो एवबाय थानानै एवनाय बेदरा मोननानै दैया रानलांना आमथा आमथा जायोब्ला संख्रि साखिना खांनानै लाबोनो हायो
औ
बियो बर'नि खहाब गोनां जाग्रा खाजि जोबोरैनो गोथाव मोनो बयबो बयनिबो आंगो बे रोखोम खाजि ओंखामजों एबा जौजों मोनजायोब्ला बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो आरोबाव अमा देसिब्ला साबसिनबाव बे लोगोसे नो बर'नि हारिनि सिनायथिनि बेदर आलासि सिबिनायाव बाहायग्रा रोखोम जे गाहाय बेदर बेबायदिनो आं मोनसेबाव ओ अमा मेजेमजों नारजि दोलो
औ
ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों गिबियाव जों संरैखा खालामना दोननाय नारजिखौ ओ दिहुनना लाबोना बाल्थिं एबा बे रोखोम आइजेंआव मोजां बासिना दै होना सोमनानै दोननांगौ गुरै जाजासिम औ अखानायै माने बेखौ मोना हराव सोमनानै दोननांगौ सोरांजासिम
औ
अखानायै फुङाव जेब्ला मोजां सुनानै ओ मोजां सुनानै सेबना लानांगौ।
औ।
बिनि उनावहाय बिबुनि मेजेमखौहाय बासिनानै लाबोना फिसा-फिसा गोदानानै लानांगौ। दानिया नारजिखौ दोआव होना एवनांगौ एवनाय समाव दै होना रुलायनांगौ आरो गोदौवोब्ला खारै होनांगौ खारै होयोब्ला नारजिया रुइनानै ओ गुरै जायोमोन बेबायदिनो नारजिया रुइनानै ओ गुरै जाब्ला सागंजों साग्लिना गेब्लेहोनांगौ। अमा मेजेमखौ गुबुन सारायाव एवना होसनना ओ गोसो होनानै गेब्लेयागौ मानि साग्लिबाय थानो नांगौ। नारजिया ओ जेब्ला दो-दोमो-दोमो गेब्लेयो अब्ला आ था आमथा जायोब्ला संख्रि साखिना बेखौ खांना लाबोना गुदुङै गुदुं ओंखामजों जानो हायो बेयो बर'नि गाहाय सिनायथि ओंख्रि ओ बेहा माखासे ओ मुलियारि गुनबो दं ओ जायखौ जों ओ उदैनि थाखाय मोजां होननानै बर'फ्रा फोथायो बेनि उनाव
औ
अनगायैबो क्रिमि
औ
खारो होनना बर'फ्रा फोथायो बेबायदिनो सावस्रिखौ गोजोनै लाखियो बर'फ्रा बेबायदि गोखा ओंख्रिखौ जोबोद मोजां मोनो बियो बर'नि मिलौदो ओंख्रि ओ दैनि सोलाय माइरं सुनाय रन्दै होयोब्ला ओ
औ
नारजि अमा मेजेमजों नारजि दोलोआ गोथावसिन जायो। ओ आं दा नोंथांनिफ्रायबो माखासेबाव बर'नि अमा जानाय आदब फोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबावबाय।
औ अमाखौ देन जोङो गोबां बिदिनो नोंथाङा बुंलायनाय बायदि नारजिजों जायो आरो अमाखौ जोङो खुमब्रा लाव बेफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। अमाखौ जोङो गोबां बिदिनो मैगंफोरजोंखौ जानायखौ नुनो मोनो आं नोंथां ओ अमा आरो सबाय अमाजों सबायनि संनायनि आदबखौ खोन्थालांनो सानबाय। गिबियाव सबायखौ एवनानै जेब्ला बियो गोरा बथलजों नाख्रेबो नाख्रेबनायनि उनाव जेब्ला बियो गु गेब्लेगोन गेब्लेखांनायनि उनाव बेखौ साराय ओ थौ एबा दोआव बेखौ फुनानै लायो। होनाय समाव खारै एबा खारैबो होयो खारै सोरबा खारै होयो सोरबा खारै होया रुखांनायनि उनाव जेब्ला बियो मोनथावना जागोन अब्लासो साराय जाननानै अदाबाव साराय जाननानै थाव होनानै साम-सामब्राम होगोन सामब्राम होखांनायनि उनाव अमा बेदरखौ होनानै आराम नो जेब्ला अमा बेदरा हो-होखांनायनि उनाव संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौ होनानै एवनानै मोजांनो ओ एवखांनायनि उनाव जेब्ला अमा बेदरा मोनथावना जायो अब्ला बे रुखा रुनानै लानाय सबायखौ होयो होखांनायनि उनाव बियो मोजाङैनो गोदौ ओ गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला बियो मोनथावना जागोन अब्ला बियो बेखौ अदनि बायखांनानै ओंखाम जनानै होयो आरो आरो मोनसे अमा बेदर आरो खुमब्रा संनायनि आदबनि बागैसो दाबावनो सानबाय
औ
गिबियाव बारियाव थानाय खुमब्रा एबा खुमब्राखौ मोजाङैनो हानानै लानानै फिसा फिसा हानानै लानानै बेखौ दैयाव आरो मोजां मोजाङैनो सुखांनानै खादा एबा बोखांनानै देरनो बोखांनायनि उनाव अमा बेदरखौ दैजों आराम मोजाङै सुखांनानै बेखौ' हा जे सुखांनानै बोखाङो अब्ला उम सारायखौ अदाबाव जाननानै जखांनायनि उनाव बेयाव थाव होनानै सामब्राम होसिगोन सामब्राम होखांनायनि उनाव अमा बेदरखौ होनानै संख्रि बानलु बिदिनो मस्ला मस्लि होननै मोजां आंनि अननानै बेयाव खुमब्रा होनानै एवबाय थासिगोन सुखांनानै बेयाव दै होनानै बेखौ मोजाङैनो फोमोननाय जायो। मोननाय जाखांनायनि उनाव बियो जेब्ला खुरैया मोजाङै रुइगोन अब्ला बियो बेखौ बो अरदाबनिहाय बोखांनानै ओंखामजों जानाय जायो आरो आरो जोंनाव अमा बेदरखौ बर'फोरा बिदिनो सावनानै जायो सावनानै जानाय सावनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो
औ
हांनानै जानाय बिदिनो गोबां मैगंजों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनि ओम नोंथाङा अबे मोनसेखौ अमा बेदरजों जानो मोजां मोनसिनो
औ आंथ' अमा अमा बेदरखौहाय गुबै नार जि आरो सबायजों संनायखौ बांसिन गोथावसिन मोनो ओ बेबायदिनो जों मिथियो अमा बेदराहाय गोबां ओ जोंनि देहायनि थाखाय माखासे गुन दङ बेहा मेजेम थायो बेबायदिनो माखासे प्रटिनफोरखौबो जों अमायाव मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो जे अमाया जोंनि देहानि थाखायबो बानजायना बेबायदिनो जों नुनो मोनोदि अमा मेजेमखौबो जों बुुलि हिसाबै बाहायनाय नुनो ओ अबेबा ओ गाराय जायोब्ला अमा मेजेमखौ आवथिना जों बेनि थावखौहाय ओ जों होनाय नुनो मोनो खायफा मानसिफोरखौ बेबायदिनो ओ गोदोनि दिनाव ओ थाव गैयै समाव जों अमानि मेजेमखौनो थाव हिसाबै बाहायनायबो जों ओ नुबोदाय नुदोंमोन नोंथाङाबो अमा बेदर
नि मादाव ओ बबे ओंख्रिखौ साबसिन मोनो नोंथाङाव फोरमायनोागोन नामा।
आंबो नोंथांनायबादि अन ओ सबायाइजों अमा आरो नारखेमाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ओमफफ्राय आरो अनलाजों अमाजोंखौबो मोजां मोनसिनो आरो होमबा दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाासग नोंथां औ।
औ जागोन दे।
औ दे।